हेलौ।
ओ।
खोनादो ना नोंथां।
औ खोनादों।
औ आं नोंथांजों माने मोनसे खोथा सावरायनोसो कल खालामदोंमोन
औ मा खोथा नोंथां।
अ नोंथाङा आंनो माने अनला ओंख्रि संनायनि बागै खिन्थाहरनो हागोन नामा एसे।
औ हागोन नोंथां।
दे फोरमायहर होमबा।
ओ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरं खौ सोमना लाग्रोदो। ओ सोमनाय बिखौ। ओ उवालाव मानै नों माजों जानो गोसो। बेजोंनो संनानै जानो हासिगोन दाउजों संनो बा दाउजों अनला संनोबा। दाउखौ गिबियावनो बुथारना लाग्रोदो फोसाबना लाग्रोदो।
गोदानानै लादो। बेनिफ्राय गोदाखांनायनि उनावहाय एवख्रुबनानै लादग्रोदो दाउ बेदरखौ गिबियावनो। एनिफ्रा ओ एवथ्रुमना लाखांनायनि उनावहाय बेखौ। दै होदो एवथ्रमखांनायनि उनाव एवथ्रोमखांनानै दै होनायनि उनावहाय अनलाखौ उरदो अनलाखौ। उरनानै खारै होदो। दसे ग्लाब-ग्लाब गोजौ होदो।
औ-औ खोनादो नोंथां। खोनादों नोंथां खोनादों। नोंथाङा खोनादों आंनि होननायखौ।
औ खोनादों।
अ ओमफ्राय मारै संबावो।
एनिफ्राय नोङो नारजि अनलाबो जानो हायो। दाउजों संनोबा अनलानथा अनलाखौ उरनानै लादो अन ओ मा होनो दाउखौ बुथ्रुमखांनायनि उनाव दै होनानै अनलाखौ उरना लाबानो खारै एसे होबानो जाबाय आरो।
ए ओमफ्राय अनलाखौहाय मा-मा बेदरजों जायो।
अनलाखौ दाउजों जानाय जायो जिखुनु बेदरजों जानाय जायो आरो
ए आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनादोंनाा नोंथाङा होमबा जोंथिंबो बिदिनो अनलाखौ बायायो नाफोरजों बिदिनो दाउजोंबो अमा बेदरजोंबो जायो ना ुर बायदिसिनाजों जायो आरो ना नोंथां आरो बिदिनो माबाजोंबो जायो मेवाइजोंबो आरो मुला गोरानफोरजोंबो जायो आरोना नों दा
औ औ
औ होमबा नोंथाङा आंनाव माबाफोर ओंख्रिनि बागै
औ नोंथाङा नारजि अनलाखौ मारै संगोन?
अ गिबियावनो नारजि अनला संनाय दं आरो जोंना माने फार्स्टआवहाय जों अनला माइरंखौहाय सोमग्रोनांगोन अनला दैदेननो थाखाय बिदिनो माइरंखौ संनानै जेब्ला माइरङआ गुरै जागोन अब्ला बेखौहाय उवाल बा बिदिनो उवालाव देनाय अनलाया गोथाव जायो होनना खोनादों नोंथां बेख मान गाल अनखौ द लासिग उनावहाय देखांनानै बिदिनो जों नारजिखौ एवगोरानै लासिगोन आरो नार ग मोन मान बास मदाखौ सन्दस अलााखौ संनानै उनाव फैानै बिदिनो थाव बानलु संख्रि सामग्रा होननानै अनलाखौ एवग्रबाय अ दैनानै संग्रबाय आरो बिनि उनावहाय खारै होबाय ओमफ्र नारजिखौ खौबो होबाय बेयाव नारजि होनानै आरो ना बायदि होनानै बिदिनो गोदौहाय बेखौ खारै बायदिसिना होनानै बिदिनो अनलाजों नारजिया संजाबाय आरो ना नखा होनबा नोंथांमोना म माबायदि सङो अरला ज नजिखौथ अला
जोंना अनलाजों नारजिखौ मा होनो गिबियावनो अनलाखौ सोमना लायो नों होननाय बायदिनो नों होननाय बायदिनो गिबियावनो अनलाखौ सोमग्रोना उवालाव देसिगोन बेनिफ्राय नारजिखौहाय मा होनो रुदुाबो लायो लोबखांनायनि उनाव बे बांद्राय गोखाराद्रायबाथाय रुदबनानै बे रुदबनाय दैखौ गारनानै लाग्रोसिगोन बेनिफ्राय खारैजों गोदौहोग्रोसिगोन बेनिफ्राय गोदौखांनायनि उनावहाय अनलाखौ देनानै ओरैनो फ्र' फ्रयैनो आखाइजों सारनानैबो ला जायो दैयाव गलायनानैबो होजायो आरो बेनिफ्राय गोदौखांनायनि उनाव खारै खौ एसे होदो नांगौसेबांनि बेनिफ्राय बहाय गोदौखांहोदो ओमफफ्राय सागंजों सानानै होदो
औ
होमबाना नारजि मोनला जाबाय आरो
औ नोंथांआ ओमबा माने ओंख्रिफोर संनायनि बागै जोबोरैनो नलेज दं आरो ना नोंथां
औ एसे इदिनो एथ'बां गावनि आन्था आरो ना नोंथां
औ ओमबा नों नोंनि गोथाव मोननाय ओंख्रिया मा आरो बेखौ माबारै सङो एसे फोरमायरदो
औ आंनि गोथाव मोननाय ओंख्रियाथ' नारजिजों अमायानो
ओ बेखौ मोरै सङो नोंथां
नारजि अमाखौ संनो थाखायबो नारजि अनलानि बायदि प्रसेसानो
गिबियावनो मा होनो अमाखौ एवथ्रुबना लाग्रोयो आरो एवथुबना लानायनि उनाव अमा नारजि दोलो जानाय जायो।
औ
अम नोंथांनालाय मा ओंख्रि मोजां मोनो।
औ आंना बिदिनो गोथाव मोननाय ओंख्रि होनोब्लाथाय माबा आरोना नोंथां साम'जों सबाय
औ
गिबियावनो साम' सबाइ संनो थाखाय थ' फार्सथावहाय बिदिनो साम' बाजारबा बा बिलोफोरनिफ्राय खननानै नागिरबाय बिनि उनाव लायखांनानै साम'खौ बिदिनो खिगारनो थाखाय सानसे बा साननै दोनबाय दोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो जेब्ला साम'आ साफा जायो अब्ला बेखौहाय बिदिनो बायदि बिनि साम'नि सायाव सिथाबना थानाय ओ बिदिनो मैला बुस्थुफोरा खारनायनि थाखाय साम'खौ मानजिबाय नारेंबा कारजि गोखै बुस्थुफोरजों बिदिनो मानजि मानजि जेब्ला साम'आ गोजों जायो अब्ला साम'नि खिथुफोरखौ दानखावबाय बा साम'नि दाखोनखौ बोखाबाय बिनि उनाव बोखाखांनानै साम'खौ एवबाय आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो सबायाइखौबो संग्रबाय खारै थाव संख्रि बानलु बायदिसिना होनानै बिनि उनाव संखांनानै बे ओंख्रियाव सबायजों साम'जों ज' गलायनानै बिदिनो खारै होनानै संबाय आरोना नोंथां
अम अम
औ खोनादोंना
औ खोनादों
औ होनबा नोंसोरनिथिं औ
दे बुंलाय
होमबा नोंसोरथिं जेनेबा साम'बो आरो मा मा मैगंजो जाबावो।
साम'खौबो दालिजोंबो जानाय जायो। फ्राय एवनानैबो जानाय जायो।
ओ होमबा दालिजों मारै संङो साम'खौ
दालि दालिजोंबो बे सबाय ओंख्रि संनाय बायदिनो ओ साम'खौ एवथुमना लाग्रोयो बिलोनिफ्राय बोखांना लाबोग्रोयो आरो। बाजार बा हाथायनिफ्राय बायना लाबोसिगोन बिदिनो बोखारनानै लाग्रोसिगोन। दालिखौ रुग्रोसिगोन
अम
दालिखौ रुखांनायनि उनावहाय साम'खौथ' एवथ्रुमना लाखाबाय नालाय साम' खौ बेनि सायाव होसिनबाय
अम बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै गोदौहोनानै मोनजासे गोदौहोनानै जानाय जासिगोन आरो।
औ
होमबा जेनेबा नोंथाङा जे दालिजों सबायजों। औ दालि संनो हासिना
औ औ।
हेल'
संनानै जानो नायदो।
हेलौ
खोनादों खो
नेतस्ल' जाबाय नोंथांना।
खोनादों नोंथां खोनादों आतसा
औ खोनादों होमबा मा इंख्रि जाखोमोन नोंसा?
जोंहाना दायो लावजों आलु खुसियाजों जारि भाजि
ए
खोनादों
औ खोनादों
खोनादोना आ
खोनादों
नो-नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
ओ जोंहाथ' ओंख्रिया बिदिनो दाउजों सबायसोमोन दाउजों सबबाय माने जानो बिराद गोथाव मोनो नोंथां जोंहा माने दाउजों सबाय बिदिनो होनब्लाथाय जोबोद सङो गोथावो आरो सबाय‌ खौथ' जों मिथिखाबाय मा माजों जायो जेरै साम'जों दाउजों बयलारजों नाजों गोबां माने साम'आ गासिबो बेदरफोरजोंनो मिलायजोबो नोंथां।
औ औ।
आरो बांद्राय साम' सबाय जायोब्लाबो उदै गाज्रि जायो आरो ना।
ओ ओ।
ओंखायनो बांद्राय मोन्दों होननानैबो जानो नाङा सबायखौ। नोंसिना सबाइजों सबाइ ओंख्रि जानो मोना
जोंनाबो मोनो नोंथां एसे बायनांगौआ आ उसुबिदा जायो आरो मोननो थाङा।
औ दाम गोसामोन।
ओम दाम गोसा औ।
हेलौ
औ औ
हेल' नोंथां होनबा दोनथ'सै ना
खोनादों खोनादों
औ दोनथ'नसै होनबा दोनथ'नसै
दे
खोनायाखै दोनथ'नसै दे